खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ
मा खालामदों नोंथां?
नोंथां नै ओरैनो जिरायनानैसो दंगासिनो आं।
जागोन जागोन आङो आंबो नै ओरैनो ओ सिखारनानै दुगैखांनानै बै जोंनि खाथियाव थानाय साहा गलायावहाय आबै बुरैनि आब बै बुरैनि फिथा लावदुम सावनाय मोनजायो नालाय नोंथां
औ औ।
नै बेेखौहाय ओ बै फिथा लावदुमखौ सा लाल साहाजों जा
औ मोजां बे बि फिथा लावदुमा थ' जोंनि बर' हारिजों माने गोबां सोमोन्दो दङ गो थौ। नङा होमबा? औ आरो बिनि अनगायैबो आरो माखासे फोर फिथाफोर दंबाबो जोङो बानायनानै जानाय औ नंगौ औ।
गोबां गोबां खस्थ'बो नांगौ। नोंथां बै ओ फिथा लावदुमफोरखौ सावनोब्ला जोङो माइसा नोङाब्ला मोजां माइफोरखौ बासिनानै सौनानै सिगाङावथ' जों बुंनो थाङोब्ला नों थां बैफोरखौहाय जों बै गायहेन उवालजोंसो सौनानैहाय ओ फिथा लावदुमखौ सावनानै जायोमोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
थिं आवथ' ओ गोबां मानसिखौनो जोङो बै गायहेन उवालखौ बाहायनाय खौनो नुनो थांलिया माने। नोंथांं दायो बिगियानारिजों दिहुनजानाय माखासे मे सिनफोरावसो जोङो बे अन गुन्दैफोरखौ होनानैहाय बै फिथा लावदुम एबा गोबां रोखोमनि थाव थावनि सिथाव ना एनथाब नैबे फोरखौ सावनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
नंगौ औ नोंथाङा ओ माने जोंनि जाग्राफोरा बा गोदोनि ओ सु मानसिफ्रा बुङो आरो ना बै माने दिंखियाव देनाय बायदि गोथाव जाया बे मिस सिनजों जायखौ देनानै बानायो बेयो माने मे ओ दिंखियाव बा गाहेन उवालाव देनायजों समान गोथाव जाया होननानै बुङो आरोना। अन गुन्दैखौ बिदि देयोब्ला गोथाव जाया होननानै। ओमफ्राय आरो जोङो अनला ओंख्रियाव होनो थाखाय जोङो बे देनायखौबो जोङो थबसि बा जोङो बेबायदि दिंखि बा उवाल फ्राव देब्ला थावसिनो होननानै बुङो आरो माने बिदि मेसिनफोरजों जुदि बानायोब्ला बा गुन्दै बानायोब्ला अन बानायोब्ला थावा होननानै बुंदों बियो माने थारैनो नंमारगौ खोमा नों नोंथां आंबो माने जा जाना नायनानै माने एसे हमदां हादों आरो माने नांगौबायदि ओ गोथाव जाया आरो नोंथां।
माने बे आंबो खोनादों नोंथां बै मेसिनाव होनाया माने माइनि जिनाखि आथ आथा आथा थायोना नोंथां
औ औ
आथाया गैया जानो हमोनो नोंथां माने मेसिनाव होनाया रानला ङोनो माने
औ आरो मोनसे ओरै जाहैबाय नोंथां जोङो जोङो जेनेबा मेचिनाव सौवोब्ला जोङो माबाखौ माइरंखौ फोराननानैसो ओ सौनांगौ जायो नालाय जोङो बेयावहाय आथायाया रानो आरो लोगोसे जोंङो बे मेसिनाव होबा गोबां गुदुं जायोना बे गुदुं जानाय नि थाखायनो माने बिनि माखासे थावनाय एबा माबा मोनसे आथा बेफोरो माने गैया जालाङो जानांगौ आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ। बेबायदिनो नोंथांमोननिथिं बै बैसागु एबा माबा मोनसे फेस्टिभेलफोराव बेफोरबायदि फिथा लावदुम जानाय एनथाब जानाय बेफोरो माबायदि सोलियो नोंथां
औ सोलियो नोंथां मोजाङानो जोङो मागो मागो फोरबोआव जोङो माने गोबां रोखोमनि बेबादि फिथाफोरखौ बानायनानै जायो जेरै एनथाब फिथा ओ बे थावजों बानायजानाय सिथाव अनासि ओमफाय आरो जोङो बे नालेंखर सिबिं बे फोरनि लारु बानायो आरोना जोङो बेबायदि बानायना- माने गुबैयै जोङो फिथा बानायनानै जायो होमब्ला बे मोनथाम फिथाखौ जोङो मोननो हायो आरो बांसिन फाय आरो गोदोनि समाव जोङो नुनो मोनो ओ बै थालिर ओ थालिर फिथाइजों बा थालिर फिथाइखौबो जों फिथा बानायखौ फिथा बानायनायखौ नुनो मोनदों ए बे थालिर ए थालिर बिलाइयावहा ओ जुनानै जोङो सा रायाव बेबायदिनो होनानै सावनाय ओमफ्राय आरो मोनसे जाद रोखोमनि दङ जोङो बे अन गुन्दै जोंनि जाखिनि बे माइरं आलुवा बा माथा माइरंनि अन गुन्दैखौ
औ
बेबायदिनो थालि- जुनानै सावनायबो दङ ओमफ्राय दैजों मोजां गलायना लानानै जोङो सारायावबो जेरै सावनानै जायो जों जायखौ माने जोंनि ओनसोलाव बेखौ एंख्रं होननानै बोङो आरोना जोङो जायखौ बेबायदि दै गलायनानै जोङो सारायाव ओ सावो बेखौ ए औ एंख्रं होननानै बुङो बैयाव माने नालेंखरफोरखौ जुदि ओ रुखिनानै मिहि बे नालेंखलरखौ हो होफायोब्ला माने जोबोद गोथाव जायो आरो।
नोंंगौ नोंगौ
औ बेबायदि फिथाफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो आरो बे लावदुम लावदुम फि थाफोरखौथ' सरासनस्रा समफोरावबो जोङो जानो गोसोब्ला
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ
औ ओमफ्राय आरो दायोथ' आरो जोङो ओ हाथ माने फाननायखौबो जों मोननो हायो हाथाय बाजाराव
नोंगौ नोंगौ
माने बेजोंबो माने जोंनि समाजाव मोनसे रांखान्थिखौ खामायनानै बा न'खर सालायनो हानाय ओम माने खाबुआ फैदों आरो बे फिथाखौ फाननानैबो माने गोबां मानसिफ्रानो मोजां मोनो जानानै अनसायो जेरै जोंनि ओ बर'फोराल' जायो बिदि नङा माने आलादा आलादा मानसिफ्रावबो आलादा आलादा आलादा हारिनि मानसिफ्राबो जायो आरो जानानै मोजां मोनो।
नंगौ नंगौ आरो नोंथां बै जेनाखि बैसागोनि सिगां सिगां बै ओ खैजिमा बिदैफोरखौबो जे जानाय नुयो नों थां बेफोरखौबो नोंथांमोननिथिं बै खैजिमा बिदैफोरखौ आ थिखालाव जायोना जाया नोंथां?
नोंथां जायो गोबां माने ओरैबायदि आथिखालाव जाहैबाय मानोना मोननोनो थांला जोङो आलदा आलादा जायगाफ्रावसो जोङो नायगिरहैनांगौ जायो गोजान गोजानाव थांनानै। मानोना बेयो जोंनि गेजेराव दं बुंनाय दंखायो ओ। माने बैसागो बोथोराव बैसागो समाव माने खैजिमा बिदैखौ खोनसे जाथारनांगौनो माने जोंनि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरो दङ बेयाव माखासे ओंथिफोर दङ। नाथाय ओमफ्राय आं माने बारा मोजां गोसोआव गैला। मानि थाखाय जायोमोन नाथाय जोङो बे बैसा बैसागु बोथोराव खनसेबाबो जाथारनांगौ होननाय माने गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ आरो बेबाय बेबायदिनो जोङो माने नायगिरनानै बा गोजान गोजाननिफ्राय नायगिर ना लायनानैब्लाबो
नोंगौ
जाफैयो आरो।
बेबाय जायो नोंथां जोंनिथिंबो आरो जा अरजायोना नोंथां बे खैजिमाखौ ना हाननोब्ला
आखाइफोराव नोंगौ नोंथां ना हाननानै जोङो दैफोरावसो अबेबा बाल बबेबा बाल्थिंफोरावहाय जमा खालामनानैहाय बेखौहाय बिनि बै बिमाफोरखौ सिथारजोबनानै बिदैखौसो आराम ओ बासि नानै ओ माइरं बायदि गुफुर गुफुर नुलायोना नोंथां।
नोंगौ
ओ जो जायो नोंथां जेरै मैथाफोर गांनै गांथाम होफानानै जोंनिथिंबो जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
खौहाय
मैथा मैथा होनानै जायो नोंथां
जों मैथाजोंबो जायो नोंथां जोंनिथिंहाय बे मैथा गोखै दङ ना मै मैथा गोखैखौ गांनै गांनैसो होबाय आराम भाजा एवनानै जायो आरो नोंथां
औ औ
एसेनो
बेबायदिनो जोंनिथिंबो नोंथां जोंना नाथाय आं मै- थाजों होननानै जाफेरनाय नुवाखै आरोना जोंनिथिं दाइरेक ओ बे बिदैखौनो गोजा जोङो गोरान एवनानै जायो आरो आरो बैसागो बोथोराव जाब्लाथ' आरो जोंना मिथिखायो नोंथां जौ बिदैया थाखायो जोङो माने ज'यैनो ओ खाथि खालानिफोरखो जों लिंलायनानै बा जोङो न'खरनिफोरखौ जयै ला- नानै जोङो माइब्रा बिदै एबा माथा माथानि बिदै- खौ लानानै जोङो ओ बि खैजोमा बिदैजों लों लोङो जायो आरोना नोंथां
औ जोबोरैनो इन्ट्रेस्ट जायो नामा नोंथां ना
नंगौ नंगौ नोंथां मानोना औ बै बै सागो समावथ' आरो बयनिबो गोसोआ माने ओरैबायदि रंजानायजों उरां फारां जायो माने रंजानाय फैयो माने ओ बुंनांगोन आरोना जोंनि बे बैसागुआ माने देहा मोदोमाव मोनसे देहा मोदोमजों सोमोन्दो थानाय होननानै बुंनांगोन आरो मानोना बै बोथोरा स- फैब्लानो माने रावबो थाबथानो बा हमथानो हाया आरो माने गोसोआनो माने आलदा मा मोदोमफोरानो मावखांजोब खायो आरो
जो बैसागोजों बैसागो जोबनाय लोगो लोगो माने माब्ला फैफिनो बैसागोआ माब्ला फै- फिनो बैसागोआ नै बेफोरबायदि साननाया थाबाय थायोना नों- थां औ जेरै जों सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बोराय बुरै माने गासैबो जेना खि जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय ट्राडिसनेल होनोना बेफोरखौ गाननानै जोङो माने खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि बर'नि जि दोरोङारि दामजुफोर बेफोरखौ लानानै जोङो न'खर न'खर मोसानाय न'खर न'खर रोंजा रंजानाय जौ बिदै लोंलायनाय माने बेफोरखौ जों गोसो खाङोब्ला ओरैबायदि गोसोआव मोनसे रंजानाय फैयो आरोखि नोंथां
नंगौ
जेरै बायदि माने बेफोरनि गोजोननायखौ जों माने ओ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नों
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाथ' जानानै फैबाय जों दोनैनि बे जेनाखि सावरायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
दे नोंथां होमबा दे दोनथ'लायनोसै औ